आंनि भइसखौ खोनादों ना?
खोनादों दासो।
अ बिदिब्ला आं नोंथां खौ कल हरनायनि जाहोना ओ आं दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों। नोंथाङा फ्रिबा रायलायनो हागोन ना?
हागोन सावराय जागोन।
औ बिदिब्ला दैज्लां बोथोराव माबाय मा मा आबाद मावनाय जायो? ओ जोंनि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनाय जायो? बेखौ आं फोरमायग्रोनि।
दे फोरमाय।
ओनसोलाव गुबैयैथ' माइ आबाद खौ दै ज्लां बोथोराव मावनाय जायो। आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि फसल आबाद मावनाय जायो। जेरै
औ।
जोगोनार खुमब्रा, फानिलाव, भेन्दि बायदि रोखोमनि। माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनि मा-माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियाव थांखांनाय बोसोराव जे माइ आबाद मावनाय जायोमोन बेनिफ्राय मोननाय माइखौ एसे दोनथुमग्रोनाय जाखायो बस्थायाव सोनानै। बेखौ अ बेखौ मावनो थाखाय बेयाव बे माइदलि बुङो जायखौ बेखौ जावनानै लानांगौ। जिखिनि नांगौ बेखिनि नांगौ ज- खानि जावखांनानै बेखौ फस्थायाव सुनानै खाथिनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव बे सोमनानै दोननाय बस्थाखौ सानसे बा सावसे सानसे खावसे बिदि दोननाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ बिदि सानसे खावसे दोनखांनानै बोरियाव बो खांनाय जायो। बोरियाव बोखांनानै बेखौ बे गाजा बेरनाय माइद्लिखौ ओ थालिरनि बिलाइ बा माबा मोनसे साफा मोजां जि बेनि सायाव लामस्रोनानै होयो आरो सानसेनि थाखाय। बेनि उनाव बे माइलिखौ फोनो थाखाय हा बा दुब्लि बेखौ हालेवना लानाय जायो आरो। बेनि उनाव औ बेखौ हालेवनायाव बां सिन दाना ट्रेक्टर बाहायनाय जायो आरो
नंगौ नामा?
आगोल बा गोदोनि दिनावथ' मोसौ जोनो हालेवनाय नुनो मोनोमोन। नाथाय दा औ नाथाय दा ट्रेक्टरफोरजों बांसिन हालेवनाय नुयो आरो।
नंगौ बे बे खोथियाखौ। सानबेसेनि उनाव। सान बेसेनि उनाव गायनाय जायो बेखौ
स दान मोनसे खावसे बिदि जोथोन लाखांनानै बेनि उनाव गायनाय जायो आरो गायनो थाखायबो बेखौ आरो फुबावनो नांगौ जायो।
नंगौ।
हाजिरा खामला बिदि लानानै। अ सुखांनायनि उनाव बेखौ गायनो लायो आरो गायनायाव आरोबाव दुब्लिखौ हालेवनानै लाबावनांगौ जायो। ओ बिदि बिनि उनाव गाय-गायो आरो आरो गायखांनानैबो आरोबाव ओ नै दान बा नै दान खावसे एबा थाम दान बिदिनि उनाव बे माइया फिथाइ थायो बेखौ मोनब्ला। हानाय जायो आरो।
हाखांनानै न'आव लाबोना ना मारा होयो हो
जों हानाय जायो।
खासि जों।
बार हानायबो ओंखारबावबाय गोदान गोदान।
बिदिथ' फैथ'वाखैबा नोंसोरनि ओनसोलाव।
फैबाय फैबाय। नाथाय बांसिनानो बे खासिजों हानाय हायो आरो।
नंगौ।
औ।
बे खासिजों हाबा मोजांसिन जायो आरो।
अ अ नंगौ।
दुब्लियाव फोरानना लाफोनानै नै लामनानै न'आव नाफैबा मो साबसिन जायो आरो।
अ नंगो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिब्दिनो जायो जानांगौ माबायदि माइ आबाद मावनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना।
हागोन।
औ।
बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ए एखेयानो। आदबफोरा मावनाय जोंनियावबो माइलि दोनखायो माइलि दोनखानाय बेखौ सोमना दोनो सानसे साननै साननै सोमना दोननानै बेखौ आरो। माइलिखौ दिखांनानै दैयाव सोम लाखांना दिखांना दोननानै। जायाव आरो। बा थालिर बिलाइ बा मायबाफोर बेसाद ओरै खोबना दोनै सि जि बिदि खोबना दोननानै। सान जुदि गाजा फेंखा ओंखारबा बेखौ आरो बेखौ फोनो थाखाय हा दुब्लि फोथाराव टेक्टरजों एवनानै बेखौ फोनाय जायो। फोनानै। बेबायदिनो। दान मोनसे दान मोनसेयानो जायो दे दान मोनसे जाबोला दुब्लियाव टेक्टर जों हालिना बेखौ फुग्रोयो फुनानै।
औ।
दुब्लि फोथाराव टेक्टरजों हालेवग्रोनना लायो हाखौ सैथाम सै ब्रैसो बिदि एवनानै हाया बिदिबासो मोजां जायो नङा होनोमबा? गायनो थाखाय बेबायदि बिदिनो सैथाम सैब्रै एवनानै खोथियाखौ लाबो दुब्लि फोथाराव लाबोनानै बा गायनोबोथ' मानसि नांबाय होमबा।
औ नंगौ नंगौ।
बेबायदि मानसिखौ सावरि बादालि जेरै न' खा बा मानसिफोरखौ खानै खाथाम बा जियानो जा सावरि बादालि सोरहाबा जालाय दंब्ला बेबायदिनो जालायनानै गायलायना होयो आरो बेबायदि गायलायनानै बिदिनो माइ माइ गायनानै बेयावबोथ' गायना दोनबाल' जाया नङा होमबा? बियाव बेयाव हासारबो होनांबाय। बिनो हासार होबोलास सो बेबायदिनो माइ फिथाइयाबो मोजां जागोन नङा होमबा?
नंगौ।
माइ फिथाइआ बेबायदिनो माइ फिथाइया मोनबोला। हानोबो थाखाय। मानसिबो नांबाय। एसोर खायफ बिफाया खासिजोंबो हा हायो खायसेया दा गोदान आदब ओंखारनाय मिसिन जेजोंबो हायो। उम मिसिन जोंहाबालायलाय माय फोथारनोफाय जोंनिया माइ-माइखो ओरैनो लामनानै जो ला लाबोनाहायो जिगाबा फैफाया।
औ जिगाबा दुब्लियावनो थाबोयो आरो।
आरो खासिजों हाबोलालाय फोराननानै बेबायदिनो। न'आव लाबो नाय जायो। न आव लाबोना आरो मेचिनजों नानाय जायो। नङा होनबा बेबायदिनो? लाबोना दोननानै नाखांनानै बेखौ जानो थाखाय मिसिङाव-मिसिंआवबो सौनो लांफिननो गोनां जायो नङा होनबा? ओंखाम जोंनिया ओरैनो। माइआ ओंखाम जायो बे माइरं बेबायदि सौनानै जावो जावनानै बेबायदिनो ओंखाम संनाय बा जाग्रा आदार गाहाय महरै जोंनिया ओंखामखौनो नङा होनबा। बेबायदिनो होनाय
आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे माइ फिथाइ थाइ फुनाय समाव कारथिफोरबो बिदि खुंनाय जायोना।
अह नंगौ।
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खुंनाय जायो माने बेखौ बे काति फोरबोखौ खुङोब्ला मोनसे फोथायनाय दङ जेरै जे बेखौ खुङोब्ला माइ जि फिथाइ थाइफु-थाइफुनाय। बेखौ दाउ दाउसाफोर दाउसा फिसा बा दाउस्रि बेफोरो जायानो बिदि।
नंगौ।
बुङो आरो आरो माइयाबो बारायो बिदि होननानै। फोथायनाय दं आरो बा बिदि सानो आरो।
नंगौ।
औ। आरो मा मा आबाद नुनो सा मोननि ओनसोलाव
जोंनि ओनसोलाव दासान्दि दैज्लां बोथोरावथ' गोबां मैगं थाइगंबो नुनो मोनो नङा होनबा। जेरै लायसुं लाव भेन्दि लेसथ्रा बेफोरखौ जों नुनो मोनो नङा। बेफोर मैगंखौथ गोथाङैबो जा जायो नबा संनानैबो जानाय दं बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेफोराव आबाद मावनाय आरो बे आबाद मावनायाव बायदिसिना मुलि राबाद थ' जायानोखा दानिया मैगं थाइगंफोराबो एम्फौ सुयो बेबायदि बेबायदि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो। जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ बेबायदिनो गोरिब मानसिफोरा बेबायदिनो जिउ खुंगासिनो दं। थाइसे थाइनै बुथुम गासिनो दं बे दिनो फाननानै रां खामायगासिनो दं। बेखौ नुनो मोनो आरो नोंसोनि ओनसोलाव बेबायदि दंना
औ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जायो
आरो मेसें बोथोर औ मानि बागै?
बे मैगं मैगं गायनायनि बागै
औ जोंनियाव मैगं जेरै जोगोनारफोरबो गायो जोगोनार बा आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोगोनार गायनो थाखाय ओ गिबियाव हाखौ हालेवनानै लाग्रनाय जायो
नंगौ
बेनि उनाव हाखौ मोनसे गोलावै थख' थख' मोननै मोनथामसो बिदि थख' थख' बानायनाय जायो आरो बेनि उनाव बे लावनि बेगर जालि जायखौनो बेखौ ओ फोनानै होयो आरो बेनि उनावनो ओ जि बा जिबा दिन बिदिसोनि उनावनो बेयो खि बिलाइ खिलिनो हमो बेनि उनाव गोबाव थाबावनानै बेयो बुरजा बिलाइ रोदोमलाङो बेनि उनाव बेयो ओ बिजौ बारायनायखौ खानानै होयो आरो बिनि ओ जोगोनारनि बिजौ बारायनायखौ बेनि उनाव बिजौ खाना होयोब्ला बियो आरो रोदोमखांनानै बिबार बारो बिबार बारनायखौ ओ बे बेरेया सोबफैयो बेरे सोबफैब्ला बो जोलानि
बेरे सोबनानै बे जोनि बेरेयाव सोबफैबोला बे उनाव फिथाइ महर लायो आरो बेनि उनावनो बे फि- थाइ थायनायखौ फाननानै उम गोबाङानो रां बा फैसा बिदि आरजिनो हायो औ दे बिदिब्ला दानथ'सै।
दे।
ओं।